हेलौ हेलौ हेलौ अ खोनाबाय आतसा मा खालामगासिनो नोंथाङा
आंनि माथोखौ खोनागासिनो
अ मा खालामगासिनो नोंथांङा ओ हेलौ खोनादो ना खोनादों दे खोनादों मा खालामगासिनो नोंथांङा आङो एसे ओरैनो हाग्रानि मुलि होगासिनो दङ हाग्रानि मु मुलि होदों नोंथांङा हाग्रा गोबां जादों नामा नोंथांनि बारियावलाय अ ए दाथ बोथोराबो दैज्लां बोथोर नालाय गोबां हाग्रा जायोना दा दैज्लां बोथोराव उम अ अ‌ आदसा आदसा उम उम उम नंगौ नंगौ नंगौ उम जोंनाबो बै बारिखि हाग्रा दंमोन आं सोलाब होआखैलै दाननो दाननांगौमोन मुलि बायनोबो उम उम मुलि बायनो बो फैसा गैयाना बि बेनि थाखायनो आरो मुलिखौबो आरो दा बायदिनि माबाफोराव साबजानाय मोनलालै आं हो बिदि हासार होवालासि गायनो हाबा मोजांसिन उम हायाबो गाज्रि जायो नो हासार खमायो हायाबो गाज्रि जायोनो उम उम नोंगौ नोंगौ नों उम उम
ओंखायनो नि थि देहाखौ एसे खस्थ' खालामनानै दानस्रांनो हाबालाय मोजां नाथाय दानस्रांनायाव एसे उम दानस्रांनायाव एसे बांद्राय टाइम लायो नालाय एसे समा आ
उम नंगौ नंगौ नंगौ फ्राय आरो दानस्रांनो नों खस थ' खालामनो हायोबालाय नोंहा देहानि मोजां बोलोनि फित जायो उम
माने एसे एक्सारसाइस खालामनाय बायदि जाबायथ'
र' दसे थाथ' हैइ न'आव ओंखाम जानोसो थिनदोंमोन दा आं उखैथ'वाखै जाथ'वा उम
आदसा नोंथां
आ
नोंथाङाथ' बिगियान आयदा जों माबा खालामनायमोन ना ओ मा होनो
अ नों नंगौ नंगौ आं बिगियान आयदाखौनो लादोंमोन ऐइस एस निफ्राय ऐइस एस आवबो आरो डिग्रियावबो बि एस सि खो कमप्लिट खालामनायसै आरो ओमफ्राय आरो गोजौ फरायसालियाव आङो फरायासै गोजानबो जायो नालाय आङो फरायासै गोसोबो बारा गैलामोन आंहा। फरायबाय थानायनि बेनि थाखायनो आङो एसे दोनथ' नाय जाहैबाय हले फरायनो हायोबा जोबोद मोजां बिगियान आयदायाव बिगियान आयदायाव फराय बा आं जोबोद।
उम माने।
बेसादफोर
उम। बिगियान आयदाया। जोंनि। जिउ खुंनायाव बा मानसि सुबुंफोरनि जिउआव माबायदि एसे। गोहोम खोख्लैयोबा माबायदि बाहायजाथाव। होना एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन?
औ औ बिगियान आयदायाना‌।
उम उम।
बिगियान आयदायाथ' साननो थाङोबा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ। खुंनायावनो बाहायजायो।
उम।
बिगियानखौनो जोङो बाहायबाय थायो सानफ्रामबो बि गियानजोंनो जों सुबुं माहारिया। सोलिना दं। जों सुबुं माहाहारियाबो निजेनो। बिगियान। बुंनो थाङोबा आरो ओं नों गौ दा। जोङो बिगियानजोंनो। ओरै माबा सिखा रुवा बाननाय बे। सिखा रुवाफ्राबो बिगियाननि आ दिहुननाय हासिंनिफ्राय बेखौ बादोंदों हासिंनिफ्रायनो मोन आइरन होननाय बेसादनिफ्राय बेखौ बानायो। बा जे लोमजाबा साजाबा मुलिफोर बानायनाय बे बिगियान निजोंनो मुलि बानायो। गोदो बो दंमोन जेरै आरोनदायारि हिसाबै बानायनाय जेरै आइरुबिदिक बा दंफां माबा माबि बिलाइफोर खौ सेबनानै मानाय बेफोरबो बिगियान गोदोनि सु
बेफोरबोथ' बिगियानावनो गोलैयो।
अ बेफोरनि माबाफोरखौ जाउ जाथाय फिनजाथाइफोरखौनो नायसंनानै दिहुनना गालांदोंमोन‌। दा आरो बिफोर खौनो गुवारै नायबिजिरनानै गोदान बिगियानारि आयदाजों मुलिफोर बानायदों दा जोङो बिगियान होनना नायोबा ओरै जोंनि जानाय लोंनायफोरावबो मा मा जानांगौ जोङो बेफोरनिबो मोनो जेरै ओंखाम जायोबा मा जायो जोंनि देहायाव सक्क्ति मोने ना मोना बिफोरनि बागैबो मिथियो आफेल जानांगौ आंगुर जानांगौ मानि थाखाय बिगियानजों हमखांना मोननानैसो जोङो बेफोर फिथाइफोरखौ जानांगौ होननानै डक्टरफोरा बुंनाय जा दों। ओमफ्राय आरो जेरै बिगियानजों जोङो गारि गारि मटर बिगियानजोंनो दिहुनजानाय बे गारि मटराबो जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआवनो बाहायो थांलाय फैलाय बिगियान नोङाबानो जों दाबसे जायगायाव निफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हाया थांनो हाबाबो समनि आंखाल दाथ' आरो गोबां दावगालांबाय बिगियानाबो गोबां दावगानाय जाबाय फिसा बेसादनिफ्राय सिखा रुवा फोरनिफ्राय लानानैनो कम्पिटार मिसाइल बायदि बायदि सेटालाइट फोरसिम दाहैलांबाय दा मबेलखौनो हमना नाय जों सानफ्रामबो बिगियानजोंनो गेलेबाय थायो बिगियान नङाबानो जाया दा जोंनि मबेलानो मा बायदि मोनसे माबा लानायावनो गासिखौबो जों नायनो हाजोबो। बिगियाना गोबां आयदानि दं गोबां रोखोमनि दं बिगियान फरायोबा गोबां रोखोमनि बिगियान फरायनाय बिगियान जोंनो डाक्टरबो जानो हायो इन्जिनियारबो जानो हायो कम्पिउटार इन्जिनियार बा कम्पिउटारनि सफ्टवेर इन्जिनियार बा माबा माबि बानायनाय इलेक्ट्रिकनि मेकानिकेल। न' लुनाय बायदि बायदि बाय दि बायदि आयदानि दं उम। बुंनो थाङोबा बिगियानखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया जेरै बिगियान जोंनो जाजोबनाय सेटेलाइटफोर बानायनाय गोबां फिसा फिसा बेसादफोर माबोरै बानायो? बि बिगियानखौ फरायनांगौबा जोंनो गोबां फरायनांगौ जायो गोबां आयदा फरायनांगौ बिगियानजों लायोबा जों सानखान्थिफोरखौ नांगौ जायो फिजिक्स नांगौ जायो केमेस्ट्रि नांगौ जायो बेफोरावनो थाजोबो।
बेफोरबोथ' मोनफा बिगियानानो ना नोंथां बिगियाननि आयदा माने बाहागो।
कम्पिटारखोनो सान फ्रामबो बाहायबाय थायो ओरै कम्पिटाराव प्रिनटार थायो प्रिन थारजोंनो खागजफोराव माबोरै फट' दिहुनो। आरो जोंनि रायलाय गुबुन दाब रायलायनाय। याव गुबुन दाबसेयाव बोरै मबाइलजों थाङो बेफोरनोसै साननो गोनां बाथ्रा अ बेफोरबायदिनो गोबां मदद। खालाम‌। माने बिगियानखौ फरायनायाबो जोबोद गोरलै बाथ्रा नङा बिराद
उम।
बिराद फरायनांगौ बुजिनांगौ। होमबासो जोङो बिगियानखौ हमनो हायो आरो।
ओरैनो जानला मोनला आबाद बिदि जाया आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ। दा। हाग्राफोर दानस्रांनायाबो बिगियानजोंनो दानिया गोदो सिखाजों दानोमोन। दानिया नों हाग्रा फोथैनोबो मुलि बाहायनाय जायो नङा होमबा? अ ओमफ्राय आरो ओजों मुलि बाहायाबा नोंङो मेसिनबो बाहायनो हायो जेरै मटर ओंखारबाय हनडा फोर ओंखारबाय बिदिनो मेसिनजों जोंङो एसे खम बोलो बाहायनानैनो मावनो हायो। बिगियाना जोंनि मानसिनि खामानि खौ गोरलै खालामनायनिनो मोनसे माबा आरो मानसिनि थाखायनो नांगौ बिगियानखौ। मानसि नङाबाथ' नाङानो बिगियानखौ मानसिनि थाखायनो नांगौ आरो दा जों मानो नांगौ दा मानसिनि खामानिखौ गोरलै खालामनाय बेनो मेन खार'ना जाबाय मानसिनि खामानिखौनो गोरलै खालामनाय आरो। दा नों अबेबा थांनो लुगैदों बेयाव नोंङो साइकेल नांगौ गारि नांगौ बिदि बा माबा खालामनो लुगैदों। माबा नायनो लुगैदों टि भि नांगौ मबाइल नांगौ बेफोर बायदि बा सोरजोंबा रायलायनो नांगौ मबाइल नांगौ बा नों गरम मोनदों बार नांगौ फेन लादों बेफोर बायदिनो।
बिगियान
ओं बा नोङो माबा मोनसे जानो लुुबैदो संना जानो लुबैदों बेफोर बायदिनो गेसफोराबो दिहुनखानायखौनो थाखानाय बेसादफोरखौनो जोंङो बिगियाननि आयदाजों गोरलै खालामनानै बाहायनानै बाहायनांगौ बायदि खालामना लानाय जायो आरो। बेफोरनो जों मानसिजोंनो सोमोन्दो दङ बिगियाना।
अब्ला नोंथाङा बिगियाननि बागै एसे आंनो फोरमायना होबाय आरोना गोबांनो‌।
उम्म उम्म उम्म बुंनो थाङोबाथ' गोबाङानो दङ बुंनो बुंनानैनो फोजोबनो हाया।
उम्म सुद' समनि गेजेरावनो हाजासे खिनि माने खोथा फोरमायबाय आरो नोंथां आंनिसिम दे होमबा नोंथां लाखिथ'नसै। बा दोनथनोसै नोंथां।
ओ दे दे जागोन दे।
दे दे दे। औ दे दोनथ'